नोंथां औ औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा माबोरै दं।
आं मोजाङै दं नोंथां नोंथाङाबो माबोरै दं।
औ नोंथां आंबो मोजाङैनो दं दे। नोंथां आं फन खालामनायनि। जाहोनानो जादों जे जोङो ओ दैज्लां बोथोर। दैज्लां बोथोरनि सायाव एसे सावरायनो हागोन। हागोनना नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
जोङो दैज्लां बोथोर। थोर होनबाथ' जोंङो गोबां रोखोमनि आबाद गायो। नाथाय जोंनो गुबैयै गुबैयै। जोङो माइ आबादखौ गायनाय जायो आरो। जों औ नंगौ जोङो माइ आबाद गायनो। गायनो गोनांब्ला जों गिबियावनो। माइग्लि माइखौ जोङो सोमग्रोना दोनो आरो। सोमग्रोना दोननायनि उनाव जोङो औ फाथोनि बस्थायाव जोङो सोमना दोनो आरो बेखौ जोङो सोमखांनायनि उनाव जोङो सानथाम सानब्रैसोनि उनाव बोखांओ। बोखांनानै जोङो गाजा अरनो थाखाय थायसे जागायाव मोनसे जायगायाव जोङो थुबुरै दोननाय जायो आरो। बेखौ जोङो थालिद बिलाइजोंबो खोबसिना दोनो आरो। ओमफाय बेनि उनाव जों बे खौ ओप फोमोननाय ओ भुर ओ जेनेबा लोथो लोथो फोमोनना दोननाय फोथाराव। दुब्लियाव एबा फोथ थाराव जों गायनो फैनाय जायो आरो बे माइग्लि माइखौ आरो बेनि उनाव जेब्ला बेयो खोथिया महर लायो बेखौ जोङो फुनानै जोङो एवनाय फोथाराव जोङो माइ आबाद गाययो आरो बे माइ आबाद गायनायाव औ नंगौ बे जेब्ला माइ ओ माइआ जेब्ला ओ जौ जौनानै जेब्ला बेयो माइ फिथ जेआव ओंखारगोन माइ फिथाइ अंखारनानै मोनब्ला जों बे खौ हायो हानानै जों बेखौ ओ न फारसे लाबोयो आरो लाबोनायनि उनाव जोङो बेखौ औ खोनादो नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ बेखौ जोङो नआव लाबोनानै ओ ओ एव माइ फिथाइ जेनेबा एवो आं एवो आरो जोङो बेखौ। एवो माने जों माइ फिथ बेखौ दिहुनो जेरै गोदोथ जोङो मोस मोसौ हलिजोंनो नानाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव ट्रेक्टर एबा मिचिनजों नायो आरो। आरो बे जाय औ माइ- माइ बिफां ओ माइ फिथाइ मोनो माइ फिथाइखौ जोङो ओ माइ फिथाइखौ जोङो माइरं मोननो थाखाय जोङो बेखौ मिसिंङाव मिसिंङाव मिस दानि जुगावथ जों मिसिङाव दिहुनो नाथाय गोदोनि जुगाव उलार एबा दिंख याव दिहुननाय जायोमोन आरो।
औ नोंथां उम।
आरो बेखौ माइखौ माइ फि जे माइखौ जोङो मिसिङाव दिहुनखांनानै जों जा माइ फिथ माइरं मोनो बे माइरंखौ जोङो माइ महरै मोनो आरो ओ जे ओंखाम ओं खाम महरै जों संनानै जानो हायो आरो बेखौ।
ओ नोंथां।
जा जा माइ हाखांनानै अंखारनाय माइ बिलाइ बे माइ बिलाइखौ जोङो ओ मोसौनो मोसौनो दाना दाना एबा जाग्रा मोसौनि जाग्रायाव हैयो आरो मोसौनो। आरो जे माइरं औ जे माइ फिथाइ माइ फिथाइनिफ्राय माइ फिथाइखौ जों जे मिसिंनिफ्राय दिहुनखांनायनि उनाव बेनि जा ओ बेनि जा जुजाय बे जुजायखौ जोङो अमानो अमानो गुन दै महरै बाहायो आरो बेखौ मोसौनोबो होनो हायो आरो।
औ नोंथांमोननि
औ नंगौ औ नोंथां बुंनो हागोन दे।
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मा मा आबाद मावो माने माइनि नाम खौ नोंथाङा फोरमायनो हा गोनना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां। बे माइ होनब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि माइ दोङो जेरै आसुमाइ ओ रनजित ओ बाहादुर माइब्रा माइ बायदिसिना रोखोमनि माइ दोङो आरो।
औ नोंथां।
औ नोंगौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायसा माइ गायो, नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव ओ फार्स्टावनो जोङो खोथियाखौ ओ माइग्लिखौ मोजाङै जावस्रोनानै जोङो माइज्लिखौ फाथोनि बस्थायाव हरसे बा हरनै सोमना दोननांगौ। ओम बे फाथोनि बस्थाखौ जोङो दसे समाय थिखांना दोननांगौ थिखांनायनि उनाव जि दैया सर'खांजोबो बे दै सर'खांनायनि उनाव जोङो हायाव ओ माइखौ
औ नोंगौ।
फाथो बस्थानि माइखौ जोङो खनानै जोङो बाय ओ फाय फेनलाना होनानै
औ अ' नंगौ।
जागायाव बाहाय फेनलाना होननानै जोङो थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइ ओ गेदेर थास' बिलाइआ खोबनाय जायो बिदिनो जोङो साननै सानथामनि उनाव जि ओ बे माइआ जिथा गाजा बेरो होमबाने जों बेखौ फोनो लाङो बे फोथाराव फोनो लांनाय हाया जाहे दे मोजाङै रुयो मोनजोबो एवनानै बि बे मोननाय फोथाराव जोङो माइखौ फोनाय जायो लोगोसेनो जोङो माइखौ जिता माइआ फोखांनानै खैथाया एसे माहासेनि उनाव खैथाया एसेबाय जौखाङो बे जौखांनायनि उनाव जोङो खैथाखौ फुनानै जोङो हा एवनाय हायाव गायनाय हा एवनायाव मोजाङै ओ खैथाखौ फुनानै जोङो माइ गायनाय जायो।
औ नंगौ नाथाय औ नंगौ। दानि ओ जों गोदोनि जुगाव जोङो माइ गायनाय बा खोथिया फुनायाव जोङो सावरि जालायोमोन आरो ओ नाथाय दानि जुगाव रांजों रांखावरि नङाबा जेबो जाया। रजोंसो माइ गायनाय जा
औ नोंथां।
ओ जोङो दैज्लां बोथोर होनब्लाथ' जोङो आबाद ल नंङा ओ बायदि सिना जोंङो मैगं थाइगं फिथाय साम ओरै दैज्लां बोथोराव गायनाय मैगं थाइगं होनोब ब्लाथ' इनदि मै था लेस्रा बायदिसिना - दि आरो औ नंगौ। आरो मेसें बोथोराव गायनाय होनब्ला थ ओ जेरै गुबैयै जे बेसर आरो जुग खाम जायखि जाया गोरा रान गोरान हायाव गायनाय आरो जेरै आलु दिप बायदिसिना रोखोमनि आरो। औ नंगौ। आरो जों जा बे बेस सरनिफ्राय बेसरनिफ्राय मोननाय जा बेसरखौ जों फेरेदनानै फेरेदोब्ला जोङो बेयाव थाव मोनो बेसरनि थौ बे थावखौ जों बायदिसिना मैगं थाइगं बा भाजा एवनाय बायदिसिनायाव जों बाहायो आरो बेखौ। औ औ नंगौ। थां
ओ नोंथांमोननि औ नोंथां।
औ नाथाय जोङो गोदोनि
औ नोंथां।
अखाफोराबो बारा हाबलां हाबालां नालाय नाथाय बिनि थाखाय जोङो सिल' पाइप बिदि लगायनानै जावनानै एबा मिसिंजों जोङो फुख्रि एबा दैमानिफ्राय दै सारनानै गायो आरो।
औ नंगौ नोंथां। औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव दा माइ गायनायनि बेसेना बेसेबां ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां? खोनादोंना नोंथां?
जोंनि ओनसो माइ गायनायनि बेसेना ओ ओ ज' ज' जि औ औ ओ तिनस' तिनस' आरो जोंनि ओनसोलाव औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेसेबां? नोंथां? खिनथानो बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां जोंनि ओनस ओनसोलावबो माइ गायनायनि बे ना हिनजावफोरना तिनस' आरो हौवाफोरना ओ सारि सारिस'। बिदिनो हौवाफोर खोथिया नाय आलि दान्नाय बिसोरना सारि सारिस' लोगोसेनो जोङो ओ दैज्लां बोथोर होनबाथ' बायदिसि सिना मैगंखौ गायनाय जायो दैज्लां बोथोराव। ओ जेरै ओ जोङो दैज्लां बोथोराव जिंखा जिंखा, थाइस ओ थाइबें, लेस्रा, भेन्दि मैथा बायदिखौ जोङो भ'ल बेफोरबायदिखौ जोङो गायनाय जायो आरोना।
ग'
औ नोंथां
आरो जोङो बे जा माइ आबाद बे बे माइ आबाद खौ जोङो मोनसे न'खर दानायावबो बे माइ आबाद गायनाया जोबोद मदद होयो आरो जे खायसे खायसे जोंनि न'खरा जे बे माइ आबादखौ मावनानै बेखौ हाथाय एबा बा जाराव फाननानै बेनि जा मोननाय बेसेन गरसे गरनै जा मोननाय बेखौ न'खर दानायाव जे न'खर सोलिनो हानायाव एसे मदद होयो आरो औ नंगौ औ
खौ गायखांनानै जिथा जों माइ मोनो बे माइखौ जोङो नानानै ओ नाखांनायनि उनाव जोङो बेफोरखौ माइखौ न'आवबो लाखिनानै आरो ओ जोङो बेखौ फानहरनो बो हायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
लोगोसेनो जोङो बे माइखौ माइरं महरै ओ माइरं महरै सौ माइखौ जोङो सौनानै जों माइरं महरै मोनो आरो लोगोसे जोङो गुन्दै बिदिनो जोङो माइरंखौबो ओ फानहरनो बाहायो आरो लोगोसे जों जानायबो नानै रांबो मोनो जोंहा जिगाब बो मोनो
औ नंगौ। माय गायनाय माइ गायनाय माइ गाय नाय आबादखौ जोङो गाससिबो ओनसोलावनो जोङो फ्राय नुफ्रामनो मोनो आरो। बेखौ गासैबो ओनसोलाव गाय फ्रामनाय थारो।
औ नोंथां
नोंथां बिदिब्ला जोंनि समाबो जानोसै नोंथांजों रायलायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय आं बायदिसिना मिथिना मोनबाय आरो। बिदिबा नोंथांजों उनावहाय सावरायबावनो सै नामा नोंथां?
औ नोंथां।
औ नोंथां दे बिदिब्ला गोजोन्थों औ।